नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना?
नोंथां हागोन।
अ आं नोंथांखौ मोनसे कुइसन सोंगौमोन माने दावबायनायनि बागै बे आरोना। नोंथाङा बहाबाफोर दावबायफेरबाय नामा?
औ नों औ नोंथाङा दावबायफेरबाय आङो।
औ नोंथां नोंथाङा दावबायनायनि बा गै एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां दावबायनायनि सोमोन्दै। अ दावबायनानैथ' जों गासिबो सुबुं माहारियानो मो जां नंखायो नङा होमबा नोंथां? औ गासैबो सुबुंफोरानो दाउ दावबायनानै मोजां मोनो बेबायदिनो नोंथां आङो बेबायदिनो सिशिलंआव दावबायफैबाय आरो नोंथां। औ बेबायदिनो आङो शिलंआव कलेजनि लोगोफोरजों थांदोंमोन जेब्ला आङो हायार सेकेण्डारिफोरबाय थानाय समाव जिनै थाखोआव फरायबाय थानाय समाव आं दावबायनो थांदोंमोन शिलंआव शिलंनि ओ-ओ बेबायदिनो एलिफेन्ट पल होननाय जायगायाव आं बेरायफेरबाय नोंथां फेरबाय औ बे बेबायदिनो जोङो इलेभेन पुवल्भाव जों बायदिसिना नुथाय नुनानै जों जोोबद गोजोननाय मोन्दों। आरो बेबायदिनो ओ बेबायदिनो अ दै बाज्रुमजों नुनो मोनदों, आरो बेबायदिनो गोबां गोबां रोखोमनि सुबुंफोर दावबायफैनाय बा गुबुन गुबुन हारिनि बा गुबुन गुबुन हादरनिजों दावबायफैनाय सुबुंफोर लोगो मोननाय जादों नोंथां। औ बेबायदिनो जोङो नोंथां ओ बेबायदिनो गोबां सुबुंफोर बा गोबां गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोर ओ ओ गला होफैनाय जों नु नुनो मोनदों। ओ बेबायदिनो ओ बे बे-बे सुबुंफोरनि ओ बेबायदिनो ओ जोंनि सुबुंनि ओ बेबायदिनो राव हारिमु गाननाय जोमनायफोरा जोंनि फाय जोबोद आलादा। बेबायदिनो नोंथां ओम बेबायदिनो जोङो गोबां बेबायदिनो गावसोरनि गाननाय जोमनायफोरखौ बिसोर फालांगिबो खा खालामनाय जायो नोंथां। बेबायदिनो गोजान गोजान सुबुंफोर बेरायनो थाङोब्ला दसे सम बेबायदिनो गावसिनि हा-हारिनि ड्रेसखौ गानथ'-गानथ'नानै गोबां बेबायदिनो रां लानायखौ जोङो नुनो मोनबोदों। आरो बेबायदिनो रां लानायजों लोगोसे बेबायदिनो सावगारि सेबखांनाय आ बो जों नुनो मोनदों आरो जोंबो बे-बेनि बेनि दड्रेसखौ गाननानै जोङो सावगारिबो सेबखां सेबखांजादों आरो नोंथां
औ नोंथां।
नोंथां ओ बेबायदिनो नोंथां ओ दावबायनानैथ' गासैबो सुबुंफ्रानो मोजां मोनखायो बेयाव आरो गोबां गोबां रोखोमनि सुबुंफोर दावबायनो फैयो जाय-जायखौ जोङो जायखौ जोङो नुनो मोन फेरा बेफोरबायदि सुबुंफोराबो जोंनाव दावबायनो फैयो जायखौ जोंनि ओनसोलाव गैया गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोर हादरनिफोर दावबायनो फैनाय जायो आरो नोंथां। नोंथां बेयाव थ' ओ गोबां ओ बेफोरबायदिनो दावबायनो होनोब्लाथ' जोंना आथिखालावथ' गोबां जुगाबो सोलायबाय नालाय नों थां आथिखालावथ' गोबां बिगियानारि जुग बेनिखायनो जोङो दावबायनो बेबायदिनो जों गोजान गोजान जायगायाव दावबायनो हायो आरो बेबायदिनो जोङो नोंथां ओ बे गोजान गोजान जायगायाव बा जोंनि आथिखालावथ' अनलाइन जुग नालाय नों थां ओ लकेसन नायनानै जोङो गोबां जायगाखौ मिथियि जायगाखौ मिथिनो हा हायो आरो थांफे-थांफेरि जायगायाव जोङो लकेसन नाय नाय थांनो हा हायो आरो नोंथां। औ नाथाय आथि खालाव मोनसे बाथ्राया जोबोरै सांग्रां जे नोंथाङा आथि खालावथ' जोंना गोबां ओ बेबायदिनो सु-सु-सुबुंफोराबो सोलोंथाइ गोनां जानायजों लोगोसे जोंना गोबां सिखाव दाखेटफोरबो ओंखारनाय नुनो मोनदों नोंथां। ओ बेबायदिनो जोङो दावबायनाय जोङो नोंथां बेयबायदिनो गोबां सिखाव सिखाव डाकेटफोरा बेबायदिनो दावबायनो थांनाय सुबुंफोरखौ लामायाव आवग्रिनानै नै बेबायदिनो रां सेख'ना लांनाय बा मबाइल बेफोरबायदि सेखावनांनाय गोबां बिदि जाफ्लेबाय थानाय जोङो नुनो मोनदों आथिखालाव। औ ेनि बेनि थाखायनो जों दावबायनानै थांनाय समाव एसे सांग्राङै थांनायाबो मो